औ
औ नोंथां औ
औ औ खोनादोंं नोंथां खोनादों दा नोंथाङा ओरैनो दंना
औ नोंथां आं ओरैनो दं नोंथाङालाय माबोरै दं ओरैनो दंना माबाफोर मावगासिनो होनबा
आं जेबो मावाखै आंबो ओरैनो दं दंनाया
आतसा आतसा आ
अब्ला माने नोंथाङा ओरैनो दङब्ला दा आङो नोंथांजों बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनायनि सायाव बा दावबायोबा जोङो मा मा मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो बा जिउआव जोङो बेफोरबायदि बिदिनो मा माखौ जों मोननो हायो दावबायोब्ला बा बोरै दावबाय औ एसे फोरमायना होजागोन नामा
मा इसेल' माने आं बुरजाखौनो फोरमायनो हागोन नोंथां आंहा बुहुत माबा दङ बिनि बिनि सायाव
अब्ला नोंथाङा दासिमहालागै बहा बहा दावबायखांदों
बुंनो थाङोब्ला नोंथां दासिमाव बहुद जायगा बेरायबाय बेरायो नालाय जेरै दायो आसामखौथ' फुरा बेरायबायानो बारदेशआवथ' थांनाय जायाखै एबार थांनो माबा लागासिनो थांखि लागासिनो गुबुन हादोरावहाय मथा मथि भारतखौ ओरैनो खावसे बेरायजोब बायानो ओ फैगोन बोसोरबा बै फैगोन बोसोर उनहालागै बाहारदेशखौ एसे दावबायहैनो सानदों आरो।
अब्ला नोंथाङा बुहुद दावबायो नङा होमबा?
बुहुद दावबायो नोंथां बहुद दावबायो आङो।
अब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि दावबायनानैहाय गावनि जिउआव मा मा मुलाम्फाफोरखौ मोननो हाखो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
निस्सय हागोन नोंथां आं मइेन खोथा आं बेखौनो बुंनो सानो जुदि नोङो नोंथाङाबा सोरबा जिउआव दावगानो गोसो दंबा नोंथाङा थारैनो बेबायदि गोबां गोबां जायगायाव बेरायनांगौबा जा ओ जेरै नों हाजो खौनो ला मोनसे बेलेग आबहावा नुबोगोन लोगोसे नों बबावबा नोगोर सोहोरफ्राव थां मोनसे बेलेग आबहावा नु गोन बेजों नोंथाङा बुहुद मोन से माने गावनि गोसोआव मोनसे थांखिबो लानो हायो आरो बेनिफ्राय बहुद सोलोंनोबो हायो। जेरै नोंथाङा नाय हाजोआव बेरायनाय लोगो लोगो गोबां जायगा बेबायदिनो नोंथाङा मोनगोन जे एकदमबारे गोथां बार खोलो खोलो ना माबा मोनसे दावराव दं ना माबा मोनसे दावराव अखल बे दाउ फोरनि आवाज जिब-जुनार नि आवाज बेफोरावबो नोंथाङा खोनानो मोनगोन ओरैबायदि नों माने मा मोनगोन बहाय मोनसे गोजोननाय मोनगोन आरो खोनादोंना नोंथां? बे आरो हाजोआव जेनेबा नोंथां बे सुकुन मोनबावगोन आरो बे मोनसे गोजोन्नायखौ मोनबोवगोन आरो जुदि नों टाउन सेराव थायो थाङोबा नोंथाङा ब हुत बेबायदिनो मोनसे गोजौ गोजौ लुखोनाय न'फोर बिल्दिंफोर मोनसे समायना समायना आखाय जों दानाय मुरथिफोर नुबोगोन गोबां बिदिनो लामा सामा मोजां नुबोगोन बिदि गोबां नुबोगोन आरो नाथाय बुंनो थाङोब्ला सोहोरफोराव बुहुद सुबिदा दं मोनसेल' सुबिदा गैया माने बे सोहोरफ्राव माने गोगो बारहावानि मुलाम्फाखौ मोननो हाया आरो। आरो मोनसे आरो मोनसे आरो माबा दंबायो मा होनोमोनलाय एखौ मोनसे लाब दङ होनबा मा लाब दङ टाउनाव थानाय लोगो लोगो नोंथाङा मोनसे केरियार दायोबा बे केरियारनि सायाव फकास खालामनो मोनसे थांखि मोनो आरो बे थांखियाव माबायदि लामा लानांगौ अबे लामाजों थांबा मा मोनो बेखौ नोंथाङा बुहुत मिथिनो हायो आरो दावबायबाबो।
औ।
उम बिदिनो आरो आ दा नै नोंथां नाय जुदि नों अबेबा मोनसे रायजोआव दावबायहैयोबा बे रायजोनि थासारिफोरखौ नोंथाङा मोनथिबोगोन माबायदि नङा होनबा बे थासारिजों नोंथांनि थासारिजों नों कम्पेयार खालामनानै नायगोन अब्ला गोसोआव मा सोमजिगोन औ आं बिदि खालामनांगौ होन मोनसे थासारि सोमजिया होमबा बेबायदि मोनसे गोसोआव जाखांनाय फैनानै नोंथाङाबो दावगालाङो आरो ओंखायनो दावबायनाया मोनसे एखदमबारे बेसेन गोसा होननांगोन जानो हागौ राङा थाइसे थाइनै बारा थांगोन नाथायबा गावखौनो गाव माने दावब-दावखोनो-दावखोहोनो हागोन आरो गोजौआव दा गोबां नै नोंथां आरो खोनासं बाव गोबां जायगा बेरायबाय बिदिनो ओ दाब दाब जायगायाव थांबाय दाब दाब जायगानिफ्राय गिदिंबोफिनबाय नाथाय जेब्लानो आङो बेबायदि अबावबा हाजोआव अबावबा बिनो मिथिंगायारिजों फबनाय जायगायाव थाङोब्ला बै मिथिंगायारि हाजोआव थांनायनि बायदि गोजोन आं जेरावबो मोनाखै दिनैसिम माने जिउनि सुखुआ बहायनो दंजोबो आरो आं बेबायदि मोनबोदों आदसा आदसा नोंथाङा दिनै बबे बबे जायगायाव बेरायखो एसे फोरमायना होदो आरो नोंथाङा बेनिफ्राय मा मोनबोखो मा मुलाम्फा जायाखो बेखौ आंनो एसे फोरमायनो हादो आरो बे मुलाम्फाजों नोंथाङा दानि मा फोरमायनो सानदों बेखौ एसे बुंना होदो
माने जेनेबा आंथ' बारा इसेग्राब गोजान गोजानावथ' थाङाखै थांदों बुङोब्ला बे जोंनिनो जोंनि आसामनिनो जि सिमासे माबा ओ स्टेट आं बे अरुणाचलफ्राव आं थांनाय जादों आरो बिनि बागैथ' आं बेफोरबायदिनो आसामनि बिथोरावनो जेनेबा आसामनि बिथोराव थांफ्रामजोबनाय बायदि जाबाय आरो खिन्थु आउट अफ स्टेट आं बारा थांनाय जायाखै नोंथां
आदसा आदसा आदसा ओमफ्राय नों नोंथाङा मा मोनबोखो बिनिफ्राय मा मुलाम्फा जाखो बेखौबो एसे फोरमायना होदो आरो
थ' माने आं माबायाव बे खाथिनि जि सिमासे स्टेट जि आं बेयाव थांनायाव माने बेयाव गोबां गुबुन गुबुन माखासे बाथ्राफोरखौ आं मिथिनो मोनबोदों जिहेथु जोङो जों थानाय एरियाया बा जोंनि एरियाया बेफोरबायदि हाजो जायगा नङा खिन्थु दिनै बेयाव आं थांनो नुहैबाय माने गुथे जायगायानो हाजो गोजा जो जेरै सोहोर नोगोर बा गामि बुंबाबो गुथथे बे हाजोनि सायावनो सोहोर दङ नोगोरबाबो दङ गामिबाबो बे हाजोनि सायावनो दंजोबो गासिबो
औ नोथां औ औ
आं बेयाव थांनानै बेखौ मिथिबोदों जे माने बिसिनिथिंजायनि मा ओ बिसिनिथिंजायनि मानसिफोरनि थानाय जानाय माबायदि गानो माबायदि जोमो बा रायलायनाय स्टाइल फ्रा माबायदि बेफोरखौ आं गोबां मिथिबोदों आरो आरो बिसिनि ओहम जिथुनाखि माने जि गाननाय आं बेफोरखौबो मोजां मोनबोदों आरो बिथांमोना आं थांनायजों लोगोसे आंखौ खोब गनायनानै लादों बा आंखौ खोब नाजावदों बेफोरबायदिनो आंजों बयबो मोजाङै गुरैयै रायलायदों नों बाहेरानिफ्राय फैनाय होननानै आंखौ रावबो बिदिनो नास'याखै बा दम होआखै आरो बेफोरबायदिनो जेसेबां मा जेसे बांखिनि मानसिफोर लोगो मोनबोदों गासिबो माने आंखौ बिदिनो गनायना लायो आराम मोजां सोंदों बहानिफ्राय फैदों बहा थांगोन बेफोरबायदि आरो जेनेबा थ' आङो बेफोराव थांनानै जेनेबा बेखौनो सानदों जे जोंबो बिसोरबायदि मोजां गुरै आखुनि जानो हागोन नामा बा जानांगौ नामा होननानै आं सानो आरो आंनि नुनायाव ओह बेफोरबायदि गुरै आखुनि बा गो गोसोनि मानसि जायोब्ला जोङो खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो
औ नोंथां
आरो जिहेथु जोंहा माने बेयाव थांनोब्ला बेयावथ' जोङो ओरैनो थांनो हाया बुंनो थाङोब्ला
औ माने
बेयाव मा होनोब्ला जोङो बेयाव ओ आइ एल पि नांगौ जानानै फैयो जोंनो
अ आदचा बेखौबो नांलायबावगौ जायो दाना अ आदसा सा सा सा सा
औ।
आरो आरो नोंथांमोन फोरमायबावलाय एसे बे ओनथां खोनासंलाय बे आइल पिकि आइल आइल खिना मा होनो बेखौ माबोरै बानायनाय जायो एसे खोन्थादो आरो माबोरै हाबनांगौ बेखौ एसे फोरमायना होदो।
औ। माने जेनेबा बेयाव ओ बेखौ खालामनायनि माबायानो मोननै दङ लामायानो मोनसेया जाबाय अनलाइन मोनसे आरो जाबाय बिदिनो अफलाइन। आरो दा बे आसआबो दा गाहाय माने मोननै रोखोमनि दं आरो। मोनसेया जाबाय बिदिनो जाय बेक्टिफ्रा माने बेयाव बेरायनो थाखाय थांदों। बिथांमोननि बिथांमोननिया थाग ओ बिथांमोननिया जाबाय फ ओ जिबा दिनसिम बिसिनि पासआ खामानि होगोन आरो जि जिबा दिननि उनाव बिसिनि पासआ जेबो खामानि होनाय नङा।
होमबा माब्रैथो ओ औ ओनथां खोनासंलाय ओइ जिबा दिन जानायनि उनाव आरो थाबाव ख माबा मोनसे जागोन नामा?
औ माने आख' गोदान खालामफिननो गोनां जागोन आरो जों।
न' खालामफिनाखैबो ओमफाय। माबा मोनसे जागोन नामा नोंथां?
अ बिदिबाथ' प्रब्लेम जागोन दां जेनेबा बिस नियाथ' रुलस फ्रानो बिदि नालाय जोङो बा पास गैयाबा थानो मोना होनलाय। थ' बेनिखायनो जोंनो बे बुस स्थुखौ नांगोन आरो बे खोब गोनांथि जानानै फैयो आरो।
अ अ ह।
गावसिनि मानसिनोथ' नाङा खिन्थु जों जाय मानसिफ्रा बाहेरानिफ्राय थांदों बिथां ओ बिसिनो नांगौ जायो आरो।
आतसा आतसा। आं बिदि अ थामफोर थांदों। खा नालाय गोबांखो बिदि सोंफेराखै आरो। गोबाव जाबाय जानायालाय इसे। थांनि दोनै ओ द' स्नि बेबायदि बोसोर जाबोबाय।
औ औ।
दा बिनि बिनि सिगां थांनायाबो बिथांमोननि मोनसे गिदिर पस्टआव थानाय सोद्रोमाफोरजोंसो थांनायमोन नालाय ओंखायनो रावबो सोङाखै आरो ओंखायनो आं मोनथियामोन ओंखायनो नो-नोंथांनाव सोंदों मा जागोन मा जाया। आरो नोंथां एसे फोरमायबावलाय।
आरो जेनेबा मोनसेया जाहैबाय ओ जायफ्रा जि गुबुन माबानिफ्राय स्टेटनिफ्राय जितुनाखि बेयाव खामानि मावनो थाहैग्रा मानसिफोर बिसोरनि थाखाय जायो आरो बि बे जाबाय सय मास फोरोंनाय जायो।
आतसा सा दे नोंथांनोंनि खोथाखौ खोनानानै बहुद गोजोन्नाय मोनबाय आं। आरो बहुद बिदि औ दे नोंथां होमबा नोंजों रायलायनानै गोजोन्नाय मोनबाय आरो बहुत बुहुत धन्यबाद आरो नोंथांखौ बेबायदि फोरमान होनायनि थाखाय। गोजोनथोंसै।